हेलौ औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय। ओ खो औ नोंथांङाबो खोना बायना? औ औ औ औ औ खोनाबाय औ। औ होननो जों होमबा दायो आ बा मदारन एग्रिकालसार बा दानि गोदान जुगनि इ एग्रिकाल्सार बा आबाद मावनाय गोदान जुग जों गोदान आदब खायदाजों औ जों बिनि सायाव सावरायनोसै नंङा होमबा नोंथां?
र नोंथां आं इयारफन लानि एसे खोनाय खोनाय जादों।
आय इअ' इयारफन लाब्ला मोजां खोनानाय नंङा नोंथां।
मा ख्रि हेलौ
औ खोनाबाय खोनाबाय।
औ औ खोनाबाय नोंथां आंबो एबार क्लियारलि खोना खाबाय औ औ खोनाबाय।
औ औ जों होमबा दायो। आ दानि जुगनि नि गोदान आदबजों आबाद मावनाय बेनि सायाव जों सावरायनो सै नंङा होमबा नोंथां?
नंगौ थारैनो औ खोनादों नोंथां।
हेलौ
आं हेलौ बायना नोंथां? हेलौ
ना नोंथाङा?
औ खोनाबाय नै दासो खोनादों। औ ओ जों होनबा दायो दानि जुगनि गोदान आदबजों आबाद मावनाय माब्रै मावो बा
औ दे
मा मा
नोंगौ।
रोखोमनि बे आबादफोरखौ जों गोदान आदबजों मावो। जों बिनि सायाव सावरायसै नङा ओमबा नों खोनाबाय नोथां?
माने नों थां खोनाफैदों आंनियाव फिसा खोनादों बेनि थाखायनो एसे उसुबिदा मोनगासिनो आंङो। हायोबा एनसे औ औ बे दिबाबो जागोन एसे लावउड एसे रायलायबा फैगोन दे।
औ औ औ ओ दा नोंथां औ
नंगौ।
औ
औ बुंनो दाथ' जोङो नंगौ आथिखालाव आबादारि होनोब्ला जों सिगांनि बायदि खुथार खुथार सान्दुं अखा खस्थ' खालामनानै मावनाय
खुथार खुथार औ
दा बेफोरो जोंनि गेजेराव माखासे टेकनलजिनि सुबिदा फोर फैनायनि गेजेरजों
जायगानि गेजेराव औ माखासे टेक्न'लजिनि जफोरखौ
बेखायनो आं सानो आथिखालाव आबादारिफोरा जाबायदि आबाद मावगासिनो बिथांमोनहा बेनिख्रुइ आरो साबसिनै मावनो हाबावनायनि सुबिदाफोरखौ जों लानो हाग हायो आरो खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ
औ नंगौ
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ दा
नोंथांमोनि ओनसोलाव थालिर आबाद बागान खालाम ना खालामा?
औ जोंनि नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबाङानो गोदोनि दिनाव इसेबां जों नु नुनो मोनामोन नाथाय दानि समाव जों गोबांखौनो मा ओ फलि गोदोनि दिनावथ' मा खालामोमोन जोंनि आबै आबमोनबा जोंनि बिमा बिफा मोना मा खालामो ओरैनो न'आव जास्त जानो थाखाय ओरैनो गायनानै दोनला
नंगौ थारैनो
नायखौ जों नुदोंमोन आरोखि नोंथां नाथाय दानिसिमाव दान फोरजों जों थालिर आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनसै आरोखि नोंथां गोबां मान बुरजा बुरजा बिगायावहाय जों आबाद आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नोंथाङा जोंनि ओनसोलाव दा औ दा माबा सोंबावनो नोंथां
दा नोंथां बे दानि समाव जे जोङो थालिर आबाद खालामनानै आथिखालाव गोबां माने थालिरनि बाजाराव दिडिमान्ड दं नोंथाङाथ' मिथिगौ जानांगौ दा जोंनि बर' ओनसोलफोराव मावा नोङा मावदों नाथाय नाथाय आरो बयबो बेबायदि आबादखौ मावोबा जाय साफा सानै मावदों बिथांमोननि बायदि मुलाम्फा मोननो थाखाय जोङो ओ बे आबादखौ मावनो थाखाय मा मानि गोनां जागोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन नोंथां हागोन
थारैनो फोरमायनो हागोन
ओ सिगाङावनो जों माने जेरै गुबुनफा मावनानै गोबां जों रां बेफोरबायदि आ गिबियावनो जोंनो हानि गोनांथिनाव
ब हानि गोनांथि नोंथांङा मा जोंनि गाहाय थाखोनि मानसि गोजा जायफ्रा हा हु बारा गैबाङा औ बिदिसो आरोखि दा बैसोर बादि मानसिया माने सिगांग्रो हाखौ जों माने सोदनोब सोरनिफ्रायबा मोनो खोमा जों बेखौ मा होनो लिस्टावबो दों नागिरनानै लागोन आरोखि ना जायफ्रा हा गैया दा बेफोरो माने एसे एनै बेनो जों दानि जुगाव जों गोबां बिबांनि जों बा हानि हाखौ जों लिस्टाव मोननो हायो नोंथां दा बेफोरखौ जों लिस्टाव लानानै जि बोसोर बा जिबा बोसोरजों बेबायदि लिस्टआव ला
औ
ओ ओमफ्राय जों आबाद नि मा थालिर आबाद गायनायनि जों मा सोलों
नोंगौ
थाय ला ग्रोनो हा नांगोन माबायदि फोसाबनांगौ थालिर बिलाइ राननायखौ देन्था राननायखौ जों माबायदि दानसनानै गारनांगौ बहा गोरनांगौ जों बिनि सोमोनदै मिथिगौ होमबा नोंथा
थालिर आबाद मावनायाव ओ दैनिबो गोनां जायो नंङा होमबा नोंथा ए जोंङो माब्लाबा माब्लाबा जाय ओ बिथांमोनहा थालिर गायदों बिथांमोनहा दैनिबो गोनां थि जायो होननानै बुंङो दा बेनि थाखाय थालिर गायनो थाखाय मोनसे स्पेसिफिक जायगा औ खोनादों औ औ खोनादों नोथां खोनागासिनो नोंथाङा खोनाहादों ना
हेलौ नोंथां
औ औ नोंथां खोनादों
खोनादोंना नोंथां आ हेलौ
खोनादों नोंथाङा
हेलौ खोनादों
मानो बिदि नेट प्रब्लेम जाबाय
हेलौ हेलौ
हेलौ
हेलौ नोंथां
औ खोनाहादों ना नोंथाङा खोनाहादोंना
हेलौ नोंथां
आंथ' खोनागासिनो फिसा फिसा
हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ आं जेबोखोनायासै नोंथां
हेलौ औ औ खोनादों नोंथां
ओ नोंथां नै दासो खोनाबाय आं।
औ औ औ दे एबार बुंफिननो हासिगोन दसे समखौ
बेबायदिनो जों माने सिगां सोलोंथाइ जों मोजां रोखोमनि सोलोंथाइ जों लाग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ थारैनो।
औ औ ओ बिदिनो मा बेमार जायोबा थालिराव जों मा मुलि बाहायनांगौ मा रोखोमै गायनांगौ मा रोखोमै जों थालिरफोरखौ फोसाबनांगौ एम्फौ जाबा थालिर फिथायाव जों मा मा मुलि सार रो जों बिनि सोमोन्दै जों सिगां सोलोंग्रोना लानांगोन बिनिफ्रायसो जों थालिरनि आबादखौ माने गावनि गोसो बादि माने बिसेबां बिगायाव जों गायनो गोसो जों बेखौ गायनो हागोन नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ औ खोनादों।
औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बिसिबांसो बिबांनि थालिरनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां?
नोंगौ थारैनो। नोंथाङा जोबोद मोजां सोंथि खालामदों बे समाव जोंनिथिंजाय आ आथिखालाव सासेयाव खमैबो थाम बिगा बा बिगा बेबायदि थालिर बागान खालामनाय दङ आरो। बिथांमोना गोबां नङाब्लाबो गावनि संसार जानायाव माखासे थोजासे रां आरजिनो हानायखौ जों मोननो हायो। मानो होनोबा बिथांमोना आथिखाल खालाव जाबायदि मालभक थालिरनि मालभक खोनादोना?
औ नंगौ।
औ बे मालभक थालिरनि दिमान्डआ मारके केटआव जोबोद ओ बेसेन गोसा बेनिखायनो गोबाङानो बे मालभग थालिरखोनो गायनानै ओ रां आरजिनायखौ जों मोननो हायो आरो बिथांमोनहा नोंथां बुंनाय बुद बायदिनो माखासे ओ जोलैफोरखौ सायखनायाव बिराद आखा फाखा मानो होनबा बिसोरो माखासे जोलैफोरखौ सोनाब बंग वेस्ट बेंगलनिफ्राय बिहरनानै गायनाय जायो जोंनि
नंगौ खोनादों
औ खोनादों। बेबायदिनो बिगा ब्रै बिगा बा सोरबा बिगानैै बेबायदि दि मावो खेबसे सिजोनाव आरो खेबसे गायबाथाय खनथाम खनथामखौ जों बोखांनो हायो आरो फांसे माबा मोनसे खेबसे गायगासिनिफ्राय दा जङो
औ औ। औ औ बेसेन गोसा औ औ।